हेलौ।
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांनिसिम सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो।
औ औ नोंथाङा दा फ्रि ना
औ नोंथां औ
अ आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायजलायनानै फन हरदोंमोन आरो
औ
आङो नोंथांजों सुबुं माहारिनि सायाव एसे रायज्लायनो होननानै सानदोंमोन आरो जेनेबा जोङो औ सुबुं माहारिया गोदोनि समाव माबायदिमोन दायो बेसिबांसिम जौगानो हाखो
औ औ औ औ जागोन नोंथां।
औ दा नोंथाङाथ' मिथिखायो सुबुं माहारिया बै समाव माबायदि थांनानै थायोमोन आरो दायो नै माबायदि माबायदि जौगालांखो जोङो जेनेबा बुहुमाव ओ औ हाग्राबारियाव थानानै बिदिनो मैहुर खालामनानै जायोमोन। बिब्दिनो सिखार खालामनानै जायोमोन बिब्दिनो फिथाइ सामथायाइफोर जालाबायनानै थायोमोन दानि जुगाव जोङो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो जोङो नै बुहुमनिफ्रायबो जों गोजानावसिम थांनायखौ नुनो मोनबाय आरो सुबुं माहारिफोरखौ औ दा नोंथाङा बिनि सायाव मा होननो सानो एसे
दा बेफोरनि बागै जोङो रायज्रायबासो नोंथां गुबै नोजोर होनांगोन जों मबाइल फन नङा होमबा नोंथां
नों नंगौ नगौ
दोङो बेवहाय मोनसे खबर हरनो थाखायबो बा हमना ला गामि दाबसेयाव थायो सासे बा इ गुबुन मोनसे माबा जायगायाव थायो सासे दा बेयावहाय गोदोथ' थाबायनासो थाङोमोन नालाय गारि मथर मटर साइकेल जेबो सुबिदा गैयामोन नङा होमबा नोंथां दा बै समावहाय बै समावहाय थारमाने खबर फैगौ मानि थारमाने मानसि मानसिया बेमार जादोंनो होननायखौ खबर सफैनाय लोगो लोगो थैखांनानै बिनि सारादु खुंखां होयोमोन आरोना नोंथांखौ मान बा औ दा जोङो नाथाय जोङो दानि जुगावहाय बेलेग जायगा माने बा हमना ला गावनि न'नि गावनि रुमनिफ्राय बे मोनसे रुमावबो जोङो म थो हरनो थाखाय बा रुमाव हाबहैगौलाय नङा नोंथां न'आव थानानैनो जोङो मानसिनोहाय बे खोथाखौ जोङो फोरमायहरनो हायो बेबो मा साननै सानथाम नङा बा एक दुइ घन्टा नङा एक सेकेणडनि गेजेरावनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ दा थिग बेबायदिनो जोङो मबाइल फन आबिस्कखार खालामबाय गारि मथर साइकेल आरो बिनि सायावबो जोङो अख्रांजोंबो दावबायनो हानाय दा गोहो दंबावो आरोना नोंथां दानिया
औ औ नंगौ नोंथां औ जायखौ जोङो उरा जाहास औ औ
औ दा बेबायदिनो जोङो अख्रांजोंबो दावबायनानै जों मोन से जायगायाव बा दाबसे जायगायाव थांनो हायो आरो ना नोंथां आरो थिग बेबायदिनो दा जोंनि नैबे जों दा थाबाय थानाय ग्रह' जायनाखि प्रिथिबि होनना बुङो नङा हबा नोंथां दा सुबुं माहारिया ओरैबायदि एडभान्स जाबाय जे ओ जोंनि बे प्रिथिबियाव थासे थानानैबो आरो गुबुन बेलेग ग्रह दंबावो नाङा जि -जि जायगायाव बा जेरावहाय जोङो आरो जोङो ओ बेवहाय रायजो खुंहैनो हागोन बेफोरबायदियाव माने आरो ग्रह' नागिरनायावबो दा मुखुबथारसै आरो ना साइन्टिस्टफ्रा। दा बेफोरो गासैबो जेनेबा ओ सोलोंथाइजों जादों बायदि होननानै आङो हमदांनो हादों आरोना नोंथां दा ओ आरो साननाय हनाय गोदोनिया जेरै टेट मोन सान्नाया दिनै सिखार खालामबाय दिनै जाबाय गाबोननि थाखाय दोननाय गैया बा गाबोन मा नांगौ मा नाङा बेफोरखो साना हाग्रा बंग्रायाव बिदिनो ओ मैहुर खालामनानै ओ बायदिसिना नागिरनानै जायोमोनबा स्थाइ भाबे जेनेबा फसंथायै न'खर गंसे दायो जोङो ओ सुबुं माहारिया लुना लायामोन आरो ना नोंथां गोदोहाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
सिगांहाय गोबाङानो गोथाङैसो जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
बेबदि अराव होनानै जाबादि गोथाव नङा होनबा नोंथां? दा बे थिग बेबायदिनो बेफोरखौ मिथियामोन। गोथाङै जायोमोन। गोथां जाखांनायनि उनाव जेबोनिखि बेबायदिनो अन्थाइजों अन्थाइ हुथ्रुदनानै जेब्ला बेवहाय अर ओंखारो बेबायदिनो बिसोर बेखौ गियोसोमोन आरो ना बे समावहाय। गिनानै अब्लाबो ओ गिलुं गिलुंनो बेबादिनो बिसोरो सानसे बिदिनो सावना जादाव गाबोन जादाव बिदि जादावनानै मोनानसो सालायनि जिथुखि ओ जेनेबा जोङो जाबानि जोंनियाव देहायाव ओ
एसेनो आजि नैबे जुगावहाय ओ गोबां होननानै नोंथां गोबां होनजागोन। दा अवान पारसेन्ट टु पारसेन्ट नङा। एकदम हानद्रेद पारसेन्ट होनना बुंनो हागोन आरो ना नोंथां। जौगानाया आरो जुदि बिनि गोजौआव पारसेन्ट दंबावोबा बेखिनिखौ बुंनो हाबावगोनसो आरो ना।
नंगौ नंगौ। ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो सुबुं माहारि बै समावहाय जेनेबा ओ गोथाङैनो जायोमोन। अरखौबो बै समाव दिहुननो रोङाखैमोन। ओ बै समनिफ्राइ ओ जेनेबा सुबुङा माहारिया इभलउसन जायै- जायै जोंनि ओ मेलेम डेभेलप जायै -जायै बै समाव अर दिहुनजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम निल आरमस्त्रममोन बायदिया अखाफोराव दिनै आगान हैबाय। आरो नै दिनैफोर जोंनि सुबुं माहारियानो आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स होननायफोरबायदि बिदिनो कम -कुवानटाम कम्पिउटिं होननाय बायदि सिस्टेम जोंनियाव दा दिहुननायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। दा सुबुं माहारिया जोबोद गोमो- गोमोथाव आरो माने। गोबां -गोबां बिदिनो टेक्नलजिफोर दिहुनन्नानै दिनै गोमो होदों आरो।
औ नंगौ नंगौ होननानै ओ खहाबो दङ नोंथां। ओ दा बे खहाखौ जों जानानै लादों होननानै आं सानो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
सुबङा गावनि
औ
बुंनो थाङोबा नोंथां कम्पिउटार नङा होमबा? दा कम्पिउटारखौ मानसियानो सुबुंआनो बानायबाय खिन्थु दा सुबुंआनो सोंनो गोनां बेसेबां जोंनि मेलेमनि
औ औ नंगौ नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां दिनै ओ बिदिनो गोबां डेभेलप जानायनि जाहनाव जोंना आबहावाफ्राबो एसे गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बै समाव जेनेबा सुबुं माहारिया ओ जों मिथिंगाजोंनो गोरोबनानै मिथिंगायावनो मोननाय गोबां मुवा बेसादफोरखौनो मोजाङै बाहायदोंमोन
खोनादों
औ औ नोंथां खोनादों
औ औ औ
औ बै समावहाय जेनेबा बिब्दि जेबो एथबां मिथिंगायारि जेनेबा प्रब्लेमबो जायाखैमोन नाथाय दायो लासै लासै टेक्न'ल'जिबो जौगानायनि उनफ्रावहाय जेनेबा जोंहा मिथिंगाफ्रा एसे एसे गाज्रि जाबोनो हमहांदों आरो
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ दा बे मोनसे खहा जादों आरो जोंहा ओ सुबुं माहारिया बिदिनो डेभेलप जानायनि उनावहाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ
दा ओ जोङो डेभलप जानायजों लोगोसे जेनेबा बे खहायाथ' दंखायनो थाखागोन ना नों थां नङा होमबा ना औ दा अब्लाबो जेनेबा अब्लाबो आरोना नोंथां दा ओ जों सुबुं माहारिया ओ जिदुनाखि दा साइन्टिसआ डेभलप खालामबोबाय थादों दा सानबोबाय थादों गोदान गोदान आबिस्खार खालामदों गोदान खालामदों नाथाय जोंथुनाखि उननि प्रजम' दा नैबेफोरनि थाखाय बेफोरो बिराद गाज्रि जाबो जा-जानो हमदों आरो ना नोंथां मानो होनबा सुबुं माहारिया सानसे बेफोरबायदिनो गोमालांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जुदि जुदि गासिबो ए आइ आर्टिफिसियेल रबटआनो जुदि गासिबखौबो मावजोबोबा गासिबखौबो खालामजोबो अब्ला मानसिनि बा सुबुं माहारिनि खुनु गोनांथियानो बेयाव थाया होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ औ मोनसे समाव जुदि गाज्रि आखाइफोराव गोग्लैयोब्ला बिब्दिनो जोंनि बुहुमावहाय गोबां प्रब्लेमफोर जानाय जागोनखौबो आं सानहरदों आरो
औ नंगौ नोंथां मानो होनबा ओ बेहा फिलिंस गैया मानो होनबा बेयाव ओ बिसोरनो जि दिनोखि ओ मेमराइस खालामना होयो बा मोनसे ओ माबा जिथुनिखि बेखौ मा होनो किबर्ड बिसोरनो जि सोना बेखौल'सो मिथियो बिसोरो इसा फिंस गैया खुनु माबा गैया जेरै दा औ जोङो जे मोनसे फिलिमबो नुदोंमोन नङा नोंथां ने साउथ इण्डियानि
औ औ औ औ मोनदों नोंथां
औ दा थिग बेफोरबायदिबो जानो हागौ आरो ना नोंथां उनावहाय
औ औ जानोबो हागौ नोंथां औ
औ दा बेफोरबायदिबा जोंनि प्रिथिबिया औ ओ सानसे माने औ ओ सानसे जेनेबा गोमालांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ
बिदिनो जोंहा जिउआबो जेनेबा गोबां गोरलै जादों आरो गोदोनि रुजुनायाव जोंहा गोदो मैहुरफोरखौ जुदि मोनामोनब्ला जोंहा माने रसा नामनानैबो थां थानो गोनां जादोंमोन आरो बै समफोरावहाय नाथाय दाथ' औ दायो जोंहा बिबदि जानो गोनां जायाखै आरो गोबां जोंहा जिउआ गोरलै जानो जानायखोबबाय आरो
जबा गोरलै ज जादों नाथाय नोंथां अब्लाबो जोङो जे जिथु गोजोननाय बे गोजोननाया
औ औ
गैया जालांनो हमदों आरो ना नोंथां माने गोदान गोदान औ सिमाङा लुबैनाया बारानिफ्राय बारा जालांदों बारा बुजिदों बारा गोरों जादों जोङो गावजों गाव सनमान होलायनाय मान होलायनाय थिग बेफोरबायदिनो आरोना नोंथां दा होमबा समाबो जाबाय नोंथां जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ जागोन दे नोंथां
औ दे गोजोनथों होनबा नोंथां औ औ